औ नोंथां
नोंथाङा सम दं न
औ दं नोंथां
सम दंब्लाथाय बिगियानिकनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नों
औ सावराय जागोन नोंथां
उम बैग्यानिक होनोबाथ' जोंहा बिदिनो बैग्यानिकफोरा जोंनो जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां मदद खालामदों ओ बिग्यानिकफोरा जोंनो लामा हान्थिनो थाखाय साइकेल बानायना होदों आरो जों गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो गारि दिहुनना होदों आरो नोंथां गारि खारनो थाखायबो जों मो जां लामा पाक्कानि दिहुनना होदों मानो होनोब्ला हाब्रु बालाफ्राव गारिया नांथानो नागिरो फासिनो नागिरो बेनिखायनो जोंनो मोजां लामा फा कानि बानायना होदों आरो बेनिफ्राय बेराम आजार जायोब्लाबो मेडिकेलसिम थाब लांनो थाखाय ओ थाब लांनो हानाय बायसआव जोंनो मोजां राहा खालामना होदों आरो बेनिफ्राय मेडिकेलाव बेराम आजार नायनो थाखायबो आगजु मेसि सिन बायदिसिना बानायना होदों आरो जेरै
ओम
जेरै एम आर ए मेचिन आलट्रासाउन्ड मेचिन एक्सरे मेचिन। सिटि स्केन मेचिन। बेफोरनि अनगायैबो बहिफ्राव लिरनो थाखाय रेबगन ओ ब्लेकबर्ड एबा कलिफ्राव लिरनो थाखाय सक पेन्सिल कार्ड पेन्सिलजों लिरनानै खोमोरनो थाखायबो थाखायबो इरेजार बानायना होदों आरो।
ओं नोंथां
रेबगनजों लिरनानै गोरोन्थि जायोब्ला खोमोरनो थाखायबो वायथनार बा बानायना होनाय जादों आरो बिदिनो गोबां बिदिनो खाबु बानायना होयो जोंनो बैग्यानिकफोरा।
औ नोंथां
बैग्यानिकफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। अखा नायब्लानो जोङो बैग्यानिकनि दिहुननाय आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो दंबावो आबादारिफोरनि थाखायबो ट्रेक्टर बानायना होदों। गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन। मोसौजों हालएवब्ला हाल एवनाया गोबावबो लायोमोन आरो बोलो होथाब होथाब हाल एवनो गोनां जायोमोन नाथाय दाथ' ओ दाथ' बिदि खस्थ' खालामनो नांला। जोंनो ट्रेक्टर दिहुनना होदों‌ उम। आरो माइ नानो थाखायबो माइ मेसिन दिहुनना होदों बेनि बेनिफ्राय बिदिनो गोबां आगजु दिहुनना होदों आरो जोंनो।
बैग्यानिकफोरा।
औ
नोंथाङाबो बैग्यानिकनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बैग्यानिक होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो सुबुं माहारिफोरनि थाखाय बैग्यानिकआ जोबोद मोजां खाबु बानायना होदों अखा नायब्लानो जों बेफोर आगजुफोरजों ओ जोबोर खसयै जोङो बाहायनानै ओ जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ आबादारिफोरनि था फोरनि बेलायाव ओ गोदोथ' ट्रेक्टर बेबायदि गैयामोन मोसौफोरजोंनो खस्थ'यै हालौवनो गोनां जायोमोन आरो ओ गोबावबो लायोमोन एसे समबो थाङोमोन। दानियाथ' बेबादि समजों ओ लोगोसे खारफानांगौनाा बेनि थाखायनो बिैग्यानिकफोरा साननानै ओ खम समावनो ट्रेक्टरफोरजों जेन थाब हालेवखाङो एबा ओ मानसिया एसेबां खस्थ' जानाङा बेबायदि साननानै बिगियानिकफोरा खम समावनो हालेवखांनाय बायसा ट्रेक्टर बानायना होदों ओ बेबायदिनो ट्रेक्टर गिदिर फिसा बेबायदि बानायना होदों आरो बैगयानिक फोर आरो हा जावनो थाखाय खायसे जि सिबि बेफोर गारिखौ बानायना होदों आरो हा लांनो थाखाय बे ट्रेक्टर थिरिलार गोनां बेबायदि बानायना होदों जोंनो जोबद खहस बानायनादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो फुख्रिफोर जावोबा जोंङो खदालजों बेसे जावनो बेसे खस्थ' आरो समबो लायो बेनि ओंखायनो खम समावनो ओ जोङो जि सिबि गारिफोरजों जोङो थाबनो जोङो जावखांनोबो हायो आरो एसेबां मानसिया खस्थ' जानाङा आरो जोंनो गोदोथ' ओ साइकेल ज एसे गोजान लामाखौ हान्थिनो हायो बांद्राय गोजान लामा खौथ' जोङो साइकेल जों हान्थिनो हाजोबा बिनि थाखायबो बैगयानिकफोरा गारि बानायना होदों बेबायदिनो बेमार आजार जायोब्ला जोङो थाबैनो मेडिकेलसिम हस्पिटालसिम सहैनो थाखाय जोंनो गारि बानायना होदों आरो गारिफोरा मोजाङै खारनो थाखाय जोंनो पााखानि लामा बानायना होदों बेबायदि दैमा दैसाफोरखौ बारनो थाखाय पाखानि दालां बानायना होदों बेबायदि बानायना होदों आरो आरो बेमारा रिजाल नायनो थाखाय बेबो गोबां आगजु बानायना होदों आरो नोंथां जेरै एक्सरे मेचिन एम आरए मेचिन बेबायदि बायदिसिना बानायना होदों आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो गोजान लामा एबा गुबुन हादराव दावबायनो थाखाय जोंनोबो जोंनो एर'प्लेन हेलिकप्टार ट्रेन बेफोर आगजुफोरखौ बानायना होदों आरो नोंथां आरो जोंनो दैजोंनो कारेन्ट बानायना होदों नोंथां बायदिसिना आगजुफोरजों मिलायनानै कारेन्टखौ जोंनो बानायना होदों मानो होनना बुङोब्ला जों खोमसिफोराव हरफोराव मोनाबिलिफोराव जोङो न'आव खसि थानो एसे गोसो फोरखौ गिनाय मोनो गिलु बालु मोनो बेनि थाखाय जोङो स्राङै थानो थाखाय जोंनो कारेन्ट बानायना होदों कारेन्टजों लोगोसे आरो गरम बोथोराव जोङो फेन लानो थाखाय जोंनो फेन फांखा बानायना होदों गोदोथ' जोङो आखायजोंनो बै औवानि औवानिजों हेबनाय गिसिबखौसो जोङो सिबबाय थानांगौमोन बेनि थाखायनो जोंनो दा सिबलायनो गोनांथि गैया कारेन्टजोंनो जोङो बार लानो हानाय जाबाय फेन बायदिसिना आरो जोङो कारेन्ट जोंनो गारि सालायनो हानाय जाबाय कारेन्टाव जोङो चार्ज होनानै जेरै बेटारि थम थम गारि स्कुटि बेफोरखौ जोङो बेटारिनि कारेन्ट जों सार्ज होना लानानै बेजों जोङो सालायनो हानाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा ओ माइफोरखौ नानो थाखाय जोंनो टेक टराव मेसिन ओंखारबाय। मोथिखौ सोनानै माइखौ ट्रा जिगाबखौ एक्सट्रा जोङो बेबायदि जोङो नानो हानाय जाबाय गोदोथ' जोङो मोसौजोंसो हालेवोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो टेक टररजों जोङो ओरै फिदिं फिदिङै हालौनाय रखम जोङो माइखौ होनानै जायोमोन। दानाथ' बेबायदि जाला। जोङो मोथिखौल' जोङो सोनानै जिगाबखौ एसट्रा आरो माइखौ एसट्रा बेबायदि जोङो नानो हानाय जाबाय आरो जोङो बे माइखौ सौनो थाखाय जोंनो माइ सौ ग्रा मिल बानायना होबाय। गोदोथ' जोङो दिेंखियावसो देनांगौ जायोमोन सौनांगौ जायोमोन माइफोरखौ खस्थ' बासुगा बेबायदि गोबां देबाय थानांगौमोन। देयै देयैसो बेखौ माइरंखौ दिहुननांगौ जायोमोन, जावलाय सालिलाय बेबायदियै माइरंखौ जोङो दिहुननो जा दिहुननो गोनां जायोमोन गोबाव सम लायोमोन। बैग्यानिकफोरा खम समावनो मानो होनना बुङोब्ला समजों लोगोसे मानसिया खारफानांगौ होनो होन बयबो। मानो होनना बुङोब्ला जों गोबाव सम मावबाय थायोब्ला ओ आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो मावजोबनो हाया जायो। बेनिखायनो जोंनो माइ सौग्रा मिसिन बेबाय बिदि जोंनो बानायना होदों आरो जोंहा बे माइ सौग्रा मेसिनावनो जोङो जावखानानैबो लाबोनो हायो नोंथां। आरो गोदोथ' जोङो दो दाला सान्द्रि बेफोरावसो जोङो लानानै जावोमोन सालियोमोन। दानाथ' बेबायदि गैलि जोङो माइ सौग्रा मिलावनो जोङो माइखौ सौखांनायनि उनाव जों बे खौबो जावखानानै लाबोनाय लाबोनो हाखानाय बेबायदि राहा खालामना होदों आरो नोंथां। आरो जों फिथा जानो थाखाय मिल फिथानि बेबायदि जोंनो बानायना होदों आरो हालदै उननो थाखाय जोंनो बे हालदै उनग्रा मिल बानायना होदों फिथा जानोब्लाबो जोङो बे मिलावनो हायो। बेबायदि जोंनो राहा खालामना होदों। मानो होनना बुङोब्ला जों देंखियाव गोबां समै जोङो देनानै मानसियाबो एसे खस्थ' मोनो बेफोरजों देबाय थानायाव। बेनिखायनो जोंनो खम समावनो फस राहायैनो जोङो बे बे मिसिनफोराव देनो हायो। बेबायदिनो जोङो थाव फेलेदनोबा जोङो थाव फेरेदग्रा मेसिनाव जोङो लांनानै बेखौ खम समावनो फेरेदनानै लाबोनो हायो। बेबायदिनो जों कारेन्टफोरजोंनो बेफोर आगजु मिसिनफोर जों जोङो कारेन्टजोंनो जों बेफोरखौ सालायनाय जायो आरो नोंथां आरो ग्रेन्डार मेसिन बे खौबो कारेन्टजोंनो सालायनाय जायो जेरै बानलु देनो थाखाय एबा जोङो अनला ओंख्रिफोर जायोब्ला जोङो बे ग्रेन्डार मेसिनावनो उननानै जानो हायो नोंथां। बेबायदिनो जोंनो जोबोर सहस बैगयानिकआ जोंनो एसे खम समावनो जानाय खहस राहायै जानाय बेबायदि बानायना होदों। जेरै जोंनो जामबुं गोजान हादराव थायोब्लाबो एबा गोजान जायगायाव थायोब्लाबो जोङो थांस्लाबनो हायाबाबो जोङो बे जामबुंजोंनो जोङो मोजां गाज्रि बेफोरखौ जोङो खौरां लाहरनो हायो आरो जोङो बबे जायगायाव मा जादों अबेथिं मा जादों ओ जोंङो फोरमायहरनो हायो एबा जोंङो बेबायदि फट' साफायनानै जोंङो बो हगारना होबा बे इन्टारनेटफोराव हगारना होबा जोंङो गुबुन दाबसे जायगा गानि मानसिफोराबो बे खौरांखौ मोनहैयो मिथियो। आरो नुनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना फरायसालिफोरावबो ओ जोंङो बुगिनि लेखा बेफोराव लिरनो थाखायबो जोंनो रेबगन बानायना होदों। आरो जोंनो ओम ओ ब्लेकबर्डफोराव फोराव लिरनो थाखाय सक पेन्सिल बानायना होदों बे सक पेन्सिलखौ ओ लिरनो था खाय जेन ब्लेकबर्डआव मोजांङै नांङो ख्रा ख्रा बेबायदि गुफुरै जोंनो सफ पेन्सिलखौ बानायना होदों आरो नोंथां आरो जोंनो कम्पिउटार बानायना होदों ओ मानो होनना बुंङोब्ला बै कनिकआ जोंनो कम्पिउटारखौ जेरै आधार कार्ड पान कार्ड बेबायदिनो एकाउन्ट बेफोरखौ जोंङो एप्लाइ खालामनोब्ला जोंङो कम्पिउ टारजों लेपटप जों बेबायद दि जोंङो एप्लाइ खालामनो हायो एबा जोंङो साख्रि बाख्रिनि एप्लाइ खालामनोब्लाबो जोंङो ओ बे कम्पिउटारफोरजोंनो जोंङो हानाय जायो आरो नोंथां जोंनो आरो ओ नायनो थाखाय जोंनो टि भि बो बानायना होदों जों टि भि फोराव रादाब बेबायदि जोंङो ओ नायनो हानाय जायो। आरो दानाथ' टि भि फोरखौ बारा बाहायलानो नोंथां दाना थ' ओ मानसिफोरा ओ जामबुंखौनो गाैबो बाहायजोबनायखौनो नुनो मोननाय जाबाय नोंथां। मानो होनना बुंङोब्ला जों टि भि खौ खौ जेरावनो मेरावनो लाबथिंनो हाया बेनिखायनो जोंनो जामबुं बानायना होदों। जामबुंखौ जेराव थांङो बेवहायनो जोंङो नायनो बाहायो आरो सोरखौबा खौरां लानो गोसोब्ला जों खौरांबो लानो हायो बेबायद बिदिनो बेमार आजार जायोब्लाबो जोंङो ओ गारिफोर नांगौ जाब्रबोब्ला जोंङो ओन जामबुंजोंनो खौरां लाहरनो हायो आरो नोंथां। नोंथां जोंनाथ' समबाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ